औ औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
ओ मोनाबिलि औ औ मोनाबिलि समनि गिबियावनो नोंथांनिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो फिन खेबसे जा जासि हरबाय।
जोबोद जोबोद ओ हामबायसै।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'योना आं माने नोंथांजों मोनसे आय यदानि साव सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरदोंमोन आरो।
औ औ जागोन जागोन।
ओ बिदिब्ला जोङो नोंथां ओ जोंनि ओ दानाय लुनायनि सायाव एसे सावरायलायनि नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे।
औ। बिदिब्ला दानाय लुनायनि सोमोन्दै आङो गिबियावनो एसे बिबुंथि लाखिग्रोनोसै नामा नोंथां?
औ जों आनो
औ औ औ औ दे। बिदि ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो बे खामानियाबो जोंनि मोनसे बर'फोरनि एंगार हायै खामानि, नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ गोदोनि दिनाव जोंनि गामि ओनसोलाव ओ जौसे जौखोन्दो न'खरावनो माने बेबायदि दानाय लुनाय ओ खामानिया सोलियोमोन। आरो जोङो न'खरावनो इसान खुन्था गायनानै जेरैहाय लांगा दख'ना गानाय दानाय आर'नाइ फालि दानाय अग्रं दख'ना दानाय। बायदिसिना फालि दानाय बेफोर खामानिखौ जोङो न'खरावनो मावोमोन एबा न'खरावनो दायो मोन। आरो जोंनि गोदो गोद दायनि बर' आइजोफोराबो बेबायदि दानाय लुनायाव ओरैबायसा माने आखा फाखामोन आरो बिथांमोना। जोबोद माने गोख्रैनो माने खुन्दुंखौ सोंनानै खायनानै माने थाबैनो बेबायदि दानाय लुनाय बा खामानिफोरखौ जागायोमोन एबा थाबनो फोजोबनोबो हायोमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेब्ला नाखि जोंनि मोनसे फोरबो फैगोन जेरैहाय बैसागो मागो बा जोंहा मा बाथौ फुजा बायदि मोनसे फोरबो फैनायनि सिगां सिगां आगोलनि जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामोमोन फोरबोआव गाननो थाखाय थाखाय फुजा मारायाव गाननो थाखाय मा खालामोमोन लांगा दख'नाखौ बेनि आगोल आगोल दानानै दिहुनोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
औ दा नाथाय आथिखालनि समाव जों आगोलनि दानाय लुनाय आरो आथिखालनि दानाय लुनाय जोङो गोबां रोखोमनि फारागथिखौ नुनो मोनसै जेरैहाय आथिखालनि दिनाव जोंनि न'खरावनो साल खुन्था गायनानै हिसान दायोमोन जेरैहाय फुंनि बेलासिनि मोनाबिलिनि जोङो थत खाालनि माखुनि सोदोब खोनां सोदोब खोनानो मोनोमोन बे सोदोबजोंनो गोदोनि खन्थाइ रायथाइ मेथाइगिरि बिथांमोना मा खन्थाइ मेथाइ रायथाइ लिरोमोन बा मेथाइ सुजुयोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों गोबांखिनि जोंनि गामि ओनसोलाव बेबायदि दानाय लुनाय साल माखुनि सोदोबखौ जों खोनानो मोनलिया गोबां जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बेबायदि दानाय लुनाय जि खामानि बेखौ जों मावनायखौ नुनो मोनबांलिया जाहोना बेनो नोंथां दिनैनि दिनाव एबा आथिखालनि दिनाव बेबायदि दानाय लुनायखौ मेचिनजों दा दानो थाखाय मेसिनारि आगजु बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जाय समाव गोदोनि दिनाव गांसे लांगा दखान दख'नाखौ दानो जोंनि बर' आइजनो सानथाम सम नांगौमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बे लांगा दख'ना गांसोखौ दाना दिहुननो खालि थाम घन्टा नांगौ बेबायदि थाम घन्टा बा नै घन्टा नांगौ बेबायदि माने इलेक्ट्रनिक मेसिनारि माने आगजुजों ओरैबायसा माने दानाय लुनायखौ माने बाहायबाय जाय माने समाव जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां साननि गेजेरावसो गांनै गांथामखौ दाना दिहुननो हायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव खम समनि गेजेरावनो गोबांखिनि माने बेबायदि लांगा फालि बायदिसिनाखौ दानानै दिहुनो जेरैहाय जोंनि साखाथि फाखाथिनो जेरैहाय हेन्दलुम टेक्सटाइल अइभिं बायदिसिना माने बेबायदि खुलिनानै जोंनि आइजो बिथांमोनखौ जोंनि आइजो बिथांमोनखौ मे बेबायदि वेभिं एबा टेक्सटाइल बेफोराव माने बायनानै लाना थाङो जेरैबा दान बान्था होनानै बायनानै लाना थाङो आरो बिथांमोनखौ माने बेबायदि हन्दलुं आरो टेक्स ट्रलाव हिसान दानो होनायखौ जों नुनो मोनो जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलाव बेबायदि दानाय लुनायनि बिबाङा जोबोद खमायलांनायखौ नुनो मोनो जों नुनो मोनो आरो माने जोंनि गामि ओनसोलाव दिनैनि दिनाव माने मा गैलिया जोङो बेबायदि थाथखाल माखु एबा बेबायदि हिसान दानायनि सोदोबखौ जोङो खोनानो मोनलिया दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै बुंनो थाङोब्ला मिसिनजों दानाय आरो जोंनि गोदोनि आइ आइजोफोरा न'खरावनो माने बेबायदि थाथखाल माखुजों दानाय जिफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि फारागथि नुनो मोनो जेरैहाय गोदोनि दिनाव जोंनि आइजोफोरा न'आवनो दानाय दख'ना एबा फालिफोरा एसे रोजा जायोमोन गाननो मोजां जायोमोन गाननानै मोजां मोजां मोनोमोन आरो खुन्दुंफोराबो मोजांमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव मा जायो माने मेसिनजों दानाय जिफोरा माने एसेबांखिनि रोदजा जाया गोबा गोबा जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरबायदि गोबा गोबा दानायनि जाहोनखौ जों बेखौनो मोनथिनो मोनो जे जाय बिथांमोना वेभिं खुलिनानै हिसानखौ दादों एबा जि जोम दानानै दिहुनदों बिथांमोना फालांगिनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों बेनिखायनो दै बसा फालांगिनि थाखाय मावनायनि नि थाखायनो दिनै जिफोरा गोबा गोबा जानो हमदों आरो गाननोबो जों माने एसेबांखिनि। मोजां मोना। हलुम टेक्सल वभिं बायदिसिना गिदिर गिदिर माने फसंथानफोर फसंनायनि। जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलाव जोंनि गामिनि। माने जोंनि आइजोफोरा आखाइजों जुदि सानथामावसो गांसे लांगा दखना गायोब्ला। आगोलावनो बुंलांनाय बायदि मिेसिना नै घन्टा एबा थाम घन्टानि गेजेर। जेरावनो माने लांगा दख'ना गांसेबा गांनैखौ माने दिहुननो हायो बेनिखायनो माने जोंनि आइजो। फोराबो माने एसेबां माने न'खरावनो जि दानानै। गामिनि बर' न'खरफोराव।
जेरैहाय फुंनिफ्राय मोनाजासिम। बेबायदिनो फालि आर'नाइ बा दख'ना दानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेबायदि लांगा दख'नाफोरखौ बाजार। फोराव हैनानै। आरो बैफोर फैसादोनो माने जोंनि न'खरखौ जोङो सोलिनायखौ नुनो मोनोमोन जेरैहाय गावसोरनि। नाय जोमनाय गाननाय जोमनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय आरो गथ' गथाय फरायहोनाय नुनो मोनोमोन आरो बैफोर जोंनि न'खराव हिसान दानायजोंनो। फोरखौ फाननानै बेबायदि न'खर संसार सोलिनायखौबो जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि सानाव जोङो। बेबायदि न'खर संसार सोलिनायखौ गोबांखिनि जोङो नुनो मोनलिया नङा होमा नोंथां। दा बे समाव आं नोंथां। नोंथांनिसिम नोंथांखौबो आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनो होगोन जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि माने। हेन्दलुम टेक्सटाइल बा वेभिं खुलिनाय कारखानाफोर दङ नामा आरो नोंथांनि ओनसोलाव। बेबायदि दिनैसिमावबो गामि ओनसोलाव बेबायदि। न'खरावनो जि जोम दानाय बे खामानिफोरा सोलियो नामा बेनि सायाव नोंथाङाबो। फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम नोंथांनि बे बेसेन गोसा बिबुं। या आंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानो होनोब। आङो नोंथांनि बुंनाय जा बाथ्रा। बुंलांनायफोरखौ आं खोनादों बेफोरनि गेजेरजों आं आंहा जोबोद मोजां मोनसे। एसे इन्सपिरेसन मोनदों दा आङो दानाय लुनायनि गेजेराव। बा दानाय लुनायनि मोनसे बिबुंथि लाखिनो थां थांदों बेनो जाहैबाय जों गोबां। आजौ आजैमोननि सिगांनिफ्रायनो दानाय। नुनाया बर' हारियाव बा बर' हारिमुआव बाहायजाखादों दा बेयाव। जोंनि दायो जों नुनो मोनो जोंहा बर'नि गेजेराव। बांसिन सबनिस्र मोजांसिन भेलु गोनांसिन। जोंनि सिनायथियानो जाहैबाय आर'नाइ। जायखौ जोंनि। औ आइजो माहारि बा जोंनिनो आब' बा जोंनिनो आइ बा। जोंनिनो मादै बिसोर आइजो माहारिफ्रा जोंनि। दानाय लुनायाव ओरैबायसा हेफाजाब होदों बा जोंनि सिनायथिखौ लानायाव जोबोर हेफाजाब होगासिनो।
समनिफ्रायनो। जोंनि बर' हारिमुआव दानाय लुनाय। जोंनि किसान दानाय गामसा। बानायनाय आर'नाइ बानायनाय दख'ना लांगा जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों थिग बेबायदिनो जोङो दासिमबो नुनो मोनो जास्ट जोङो नुनो मोनो जे बै समाव जे जोंहा दानाय लुनाय दंमोन आरो जा दायो सोलिगासिनो बेयाव फारागथिया नुजाखाङो नोंथाङा बुंलांदोंमोन बै समाव गांसे लांगा द दख'ना दानायावनो गोबां सम लायोमोन नाथाय दानिया लोगो लोगोनो जायो दा आं बुंनो सानो जोंनि गामियावहाय आंबो नुनो मोनदों दासिम दासिमबो जोंनि गामियाव साल खुन्थाफोर गायनायखौ जोङो आं दाबो नुनो मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि हारिमुवा बर' हारिमुवा बे दानाय लुनायफोरा जोंनि गामियाव दासिमबो एगजिस्ट खालामो होनबा दासिमबो बाहायजायो आरो गुबुन फारसेथिं आङो आङो सासे बिए नि स्टुडेन्ट हिसाबै बा बिए नि फरायसा फरायसा हिसाबै आङो उदालगुरि कलेजाव फरायो बेयाव आङो थांनानै जेब्ला आं लामाथिं ओंखारलाङो थाङो अब्ला बेयावनो मोनसे नोंथाङा बुंलांदोंमोन जि दानायनि मोनसे मेचिन बा जि दानायनि कम्पानि हिसाबै मोनसे बिल्डिं गिदिर लुनाय दङ बेयाव जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोद मोजाङै बाहागो लायो जेराव बिसोरो लाथा एम एम्फौखौ गावसोरनो फिसिनानै बा बेलेगनि बा गुबुन फोरनि लाथा एम्फौ फिसिनायनि बे फिथोबफोरखौ बायस'नानै बिसोरो खुन्दुंखौ बनायनानै जायगायावनो दायो जायगायावनो लुयो आरो जायगायावनो बिसोरो फाननायखौबो बेब'स्था खालामो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
औ नोंथाङा बुंलांदोंमोन दोहैहाय बे जोंनिनो जिफोरा गोबां गोबा जालांदों आरो जोमनायाव एसे जोंहा दिस्टार्ब जायो मानो होना गोजां बोथोरावसो जोंनो रोजासो नांखागौ ना
नंगौ नंगौ नंगौ।
बेग गोबा जिफोराथ' जोंखौ गोजांनायाव बा जोंखौ मदद होनो हाया गुदुंमोन होनायाव हाया न' औ दा बेनि जाहोनानो जाहैबाय फालांगि सिस्टेम सिस्टेम मानो मानो होनोब्ला जेसबांनो रोजाबो बानायगोन बेसेबांनो जोंनि समाबो बारग'लांगोन आरो जोंनि मुवाफोराबो बु एसे गैजो गैजो जोङो बुरजा बुरजा जों होनांगोन जेरैहाय खुन्दुं खौ रोजा बानायनोब्ला गोजो होनाङो। थिग बेबायसानो दानि जि फोरा गोबा जालांनायनि जाहोना बेनो आरो रांखावरिफोरा भेलुनिफ्राय बांसिन जालांगासिनो दं।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
आङो बुंनो सानो जोंनि आइजो माहारिफोरा जेन उम जोंनि दानाय लुनाय बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे बार रांखावरि आरजिनायजों लोगोसे सिगाङाव जेरैहाय दंमोन दा। ब जुदि भेलुखौ जोंनि हारिमुनि दानाय लुनायनि भेलुखौ दा आबो मोजाङै लाखियोब्ला थारैनो जोंनि बर' हारिमुनि मोनफ्रोमबो दानाय लुनाय। खुन दख'नायानो जा फालियानो जा आरो आर'नायानो जा जिखुनु गस्ला बा जोमनाय दानायानो जा। जोंनि जोंनि जुदि आइजोफोरा भेलुखौ मोज मोजाङै लाखियोब्ला जों थारैनो गोदोर नाम बा मुंदांखा जागोन बर'फोरा आरो मोजां